हेलौ
हेलौ नों थां औ नोंथां।
नोंथांजों आं दसे सम बर'फोरनि जि गहेना एबा हेलौ फोरनि सोमोनदै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बरफोरहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोरनि जि दोरों जि गियान बेग गिदिरन गियानफोरजों बरफ जि माखासे लोब फोर गानबोयो। गानबोदों बे लोफोराव। थारैनो बर'फोरनि मोनसे हारिमुवारि सिनायथि आरो बर'फोरनि दोरों गियानफोरखौ बेरखांहोनायखौ जोङो नुनो मोनो दा नोंथाङा बर' फोरनि जि लोफोर लोफोर गहेना आरो लो फोरनि फोरमायथिनि सोमोन्दै एसे फोरमाय थिनानै होनो हागोन नामा आंनो?
औ औ नोंथां हागोन ओ। गहेना होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो ओ सुबुं माहारिया
औ नोंथाङा
सुबुं माहारिनि मोनसे दोरोङारि गाननाय।
औ औ
सुबुङा माने गावखौ समायहोनो थाखाय गाननायखौ बांसिनै नुनाय जायो। ओ गहेना जेरै जोङो गाननाय जोमनायनि गहेनाल' बुंनो हाया थुनलाइयावबो बिनि ओ गहेनायानि बिफाव गोलैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै आ थुनलाइनि गहेना होननानै बुङोब्ला जोङो थुनलाइखौ मोनसे थुनलाइखौ फरायनानै ओ बिनि सिङाव गावखौ मुहि होनानै गाव खौ गोजोन होनो हानाय खौ जोङो गहेनाखौ मोननो हायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै जों गहेना होननानै बुङोब्ला बांसिनै जोङो जोंनि बे सुबुं माहारिनि गाननाय जोमनाय गाननायखौनो ओ मिथिनो हायो नंगौना नोंथां औ औ ओ गहेना गाननाया जों सुबुं माहारिया गोबां रोख खोमनि गानो नंगौना नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै नोंथां ओ खोमायाव गाननाय गहेना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खोमायाव गाननायनि अनगायैबो गन्थंआव गाननाय गहेना आरो बेनि अनगायैबो मोदोमाव गानग्रा गहेना बा लो
औ औ
आखाइयाव गानग्रा
औ औ
औ बेफोरखौ जोङो जोंनि मोदोमाव गाननानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां औ औ जेरै खोमायाव गानग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फुलखुरि खुरि होननाय मोनसे गानग्रा गहेनाखौ मोननाय जायो
औ
बे फुलखुरिखौ फुलखुरिया ओ साम' दाहोनाय रोखोमनि गिदिर लद्रा लद्राय नायनो दुलुर नंगौना नोंथां औ औ बियो समायन ना गोमो गाबनि बेसेन गोसा
औ।
उ बे गहेनाखौ बैसोगोरा। बुरै आरो रांखावरि गोनां हिनजावफोरा। बाहायो। नंगौना नोंथां औ। बे फुलखुरिखौ सनाजों दायो। नंगौना नोंथां। औ औ। आरो बे खोमायाव गानग्रा मोनसे इन्थि होननाय मोनसे गहेना दङ। बे गहेनाया इन्थि गहेनाया स्लिम दुलुर महरनि दारन गानग्रा। गहेना नंगौना नोंथां औ बेखौ। बांसिनै उन्दैफोरनो गानहोनाय जायो।
औ औ।
बेखौ सनाजों दानाय गहेना। खायफा गाब गोनां। ओ अन्थाइबो। होननानै ओ समायना खालामना गानो। नंगौ ना नों
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखौ माने बांद्राय लिरथायनि बानायनाय जाया। मानोना। ओम गिलिरब्ला खोमाया हाख्लायोनो आरो बे। खौ माने ओम औ। गिलिर गाननाय जाया। बेनि अनगायैबो। खोमायाव गानग्रा खेरा।
औ।
इन्थि महरनिनो बे खेराइाया इन्थि महरनिनो। जेबो महर गैयि स्लिम सनानि दुलुर बेंखन महरनि जायो बियो। बेखौ माने उन्दै आरो सिख्लाफोरा बांसिनै गानो आरो आरो ना नोंथां औ औ आरो बिनि अनगायैबो जाबख्रिं होननाय मोनसे गहेनाखौ जोङो गाननाय जायो बियो माने बे जाबख्रिं गहेनाया दामजु महरनिनो ओ जाबख्रिं बादि समायना बेंखन महरनि। सिख्लाफोरा गानग्रा गहेना
औ औ
औ औ आरो बिनि अनगायैबो खोमायावनो जोङो फुथि होननाय मोनसे गहेनाखौबो गानो।
औ औ
बियो माने सनाजों दानाय फिसा बिबार बारसे महरनि खोमा बिलाइयाव गानग्रा लो नं
औ औ
ओम बेखौ माने फिसा दाहोनानै सनानिनो आरोना सनाजोंनो बेखौ फिसा दाहोनानै ओ बारसे बिबारनि महर बेखौ जोङो खोमा बिलाइयाव गानो आरो औ औ। आरो बिनि अनगायैबो जों खोमायाव माख्रि होननाय मोनसे गहेनाखौबो गानबावनाय जायो नोंथां। उम उम। बे माख्रिया ओ सना एबा रुफाजों दानाय नो। बेखौ जों माने सना एबा रुफाजों दानाय खोमा बिलाइयाव गानग्रा गहेना बियो नोंथां।
औ औ नोंथां औ
बेनि अनगायैबो बर'फोरा सनाजों दानाय फासा फल' झुमखा बै ग्रि बिबार दाइ खेरुद दुलुर बावला आरि खोमायाव गानग्रा गहेना खौ जोङो नुनो मोनबावो नोंथां नंगौना नोंथां? बिनिफ्राय आरो जोङो गन्थङाव गानग्राखौ गहेनाखौबो गोबां मोननो हायो नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
गन्थङाव गानग्रा गहेना होननानै बुङोब्ला नाखा फुल बियो फिसा महर नि बिबार रोखोम सनाजों दाजानाय गहेना नोंथां। औ। खायफा ओ समायना गोजों अन्थाइ होना दाहोना गानो बेखौ। बेखौ खोमा बिलाइआवबो गानो नो नोंथां
औ नोंथां औ औ।
आरो बेयो बेखौ जों गन्थङाव गानग्राखौ जोङो नलद मुंनि मोनसे गहेनाखौ मोनो जों गन्थङाव गानग्रा। बियो रोखोमसे सना जों दाजानाय बेंखन महरनि स्लिम गहेना। औ गन्थं गुदुं दोंनैनि गेजेराव गन्थंनि मोखाङाव दिन्दाङै गानग्रा गहेना नोंथां बियो।
औ औ।
औ बिनि अनगायैबो जोङो ओ मोदोमाव गानग्रा सह गहेेना गहेनाबो मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
जेरै चन्द्रहार। बियो सना एबा रुप पाजों मिजि मिजि दानाय रोखोमसे गोलाव गहेना। बेखौ गोदोनानिफ्राय बिखासिम दिन्दां बेनि फार से गेजेराव मेडेल एबा ओ लकेटबो होना समायना खालामसिननानै गाननायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां औ नंगौ।
रहाल एबा जिनज्रिखौ रांखावरि गोनां हिन्जावफोरा गानो।
औ औ नंगौ नोंथां।
थां आरो लो गुबै मा अहेना गुबै जेरै रुफा एलमिनियाम ओ प्लास एबा ओ साननाय था आरि ओं फिसा फिसा दुलुर लु बेगर बादि गेजेरजों गुदुं गोनां खालामना खुन्दुंजों माला सुनानै गानो बेयो जाबाय गुबै लो माने गुबै गहेना आरो बिनि अनगायैबो आबौ माने आबै लो बो मोनो ओ थन खा सिरि गहेना मोनो फावउल फाववेल मोनो जं सना मोनो रं बर'सा मोनो आरो जों आखायाव गानग्रा सना होनो सना होननानै बुङोब्ला गानग्रा गहेना होननानै बुङोबा बाला आसान मुगथि आस सान
औ औ
खा
औ औ
बाउथि आसान सुरि गंखन आसान आस्थाम बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां नोंथाङा बिनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिगौ जानांगौ आं नोंथांखौ एसे बुंनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
नोंथाङा जि बर'फोरनि जि गहेना एबा लो फोरनि सोमोन्दै जि बाथ्रा बुंबाय नंगौ बेफोरखौ बर' फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो बाहायबोदों आरो बेफोरखौ बर'फोरा सनाजों बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरखौ
औ
फोरा बैसो लानानै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बर'फोरनि गेजेराव जि आस्थाम बे आस थामखौ मोनसे सोमोन्दोनि नेर्सोन महरै बर'फोरा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे बे आस्थामखौ ब फोरा सियाव गाननो थाखाय बाहायनाय जायो। आरो बे आसथाम खौ बर'फोरा सना आरो रुफाजों बानायनायखौ जोङो नुनो मोननाय
उम उम
बियो सरासनस्रायै बेंकखन एबा रिं महरनि रंजिम मह हरनि
औ औ
गुबुन गुबुन आगरफोरबो दाननानै होनाय जायो बे आसथामनि गेजेराव अन्थाइ एबा पाथर होनानै नायनो मोजां खालामनानै गोबां गुबुन खालामनानै लानाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो। खायफाबा तामा एबा सोरनि रिंबो गानो एबा आसथामबो गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो रांखावरि गोनां मानसिफोरा आस थामाव मनि मुुखुथा बायदि होनानै जोङो दाहोनानै लानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ औ
नंगौना नोंथां
नंगौ
गहेनाया हिन्जाव माहारिनि थाखाय जोबोद लुबैथि मुवा एबा लुबैग्रा मोनसे मुवा साफ्रोम हिन्जावफोरानो फिसा एबा गिदिर एसे एबा बुरजा जायखि जाया गहेना बुथुम नानै लायो नोंगौ नों थां बर'फोरा गहेनाखौ गोथार मुवा होननानै साननाय जायो एबा मानिनानै लायो नंगौना नोंथां बियो हिनजावफोरखौ खौ समाय होनायल' नङा
औ।
गहेनाया बर' बिमानि मोनसे नेरसोन होनबो होननानै जोङो गोख्रों रावजों बुंनो हायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बर'फ्रा जों बेयाव साब जों दायो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय दि बर' गोबां रोखोमनि दोरोङारि लो एबा गहेना पाथिफोरखौ जोङो मोननो हादों जायफोरखौ बर'फोरा सनाफोरजों बानायनानै लायो आरो बेफोरखौ बैसो लानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जा दोंङा आरो बेफोर गासैबो बरफोरनि मोनसे दोरों गियान होननानै जोङो बुंनांगोन अ अ। दे बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बेसेखिनियावनो दोनथनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां दे।